खोनायाखै माथो औ औ खोनादों दा
बिदिबा जोङो दिनै ओ मैगं थाइगंनि सोमोनदै सावरायनोसै दायो जिहेथु बर'फोराथ' आबाद मावनानै जाग्रा नङासै? बिनिखायनो बर'फोरा मा मा आबाद खालामो बिनि सोमोनदै जोङो सावरायनोसै ओ दायलायनोसै नोंसिनिथिंलाय मा मा आबादफोर मावगासिनो? नो दङ
जोंनिथिं दायो ओ दायोथ' नै माइ गायनायनि रेदि जागासिनो खोथिया फोबाय थादों हालेवबाय थादों मानसि फोरा आरो बेजोंनो लोगोसे माखासेया फानलु गायदों आरो माखासेया थासुमलि गाय दों आरो लाव बंगा गाय दों लोगोसे बेदिनो ओ गुबुन गुबुन खेथिफोर बेबायदि खालामदों आरो जायहा बे बोथोराव दैज्लां बो थोराव खालाम थावना जेरै भिनदिफोर लाव गोदै जोगोनार बेफोरखो खालामदों। बेबायदिनो मावनानै जायो आरो बेफोरखौनो मावगासिनो आरो।
अ नंगौ ओ नों नोंथाङा जेखौ बुंलांदों थारैनो बर' फोरा गोदोनिफ्रायनो आब आबाद मावनानै जाबोगासिनो। ओ आबादनि सायाव मिथिंगा मिथिंगाजों गोरोबनानै थाग्रा होननानै जों बुंनो हायो बर' फोरखौ नङा होमबा? ओ बर'फोरा बिबादिनो मिथिंगाजों गोरोबना थाग्राखायनो माने आबाद मावनानै जायो आबाद खालामना जानो मोजां मोनो बेबायदिनो ननि गोबोरखि हासारफोरजोंनो आबाद मावनानै जायो ओ माने अर्गानिक मैगं थाइगंफोर गायनाय जायो गोदोनिफ्रायनो उम आरो दासिमबो जागासिनो जायफोरा ओ दुब्लिफोर बा फोथारफोर गुवार आ आबाद मावग्रा जायगाफोर दङ बिसोरो बेबायदिनो ओ आबाद मावनानै जायो आरो जायफ्रा बेबायदि हाफोर गैया गावनि नफ्रावनो ओ बेबायदि एसे एनैयै आबादफोर मावनानै जायो। नयाव जानो थाखाय ओ बर'फोरनि मोजां मोननाय जादों मैथा मै
उम खोनायासैलै सिरि जाबाय माथो। खोनादों? नोंनिखौ जेबो खोनास्रायासै आङो। जेबो खोनायासै नोंनिखो।